मा खामदो?
हेलौ
मा खालामदो मा?
खोनाथारा नेदखोनो मोना ओइ माब्ला आमब्रियावसो माय गायनो फायदो आं।
ए
हा हेलौ
माय गायनो थांदो नामा होनदो
हेलौ
माइ गायनो थांद?
हा
माइ गायनो थांद'?
हेलौ माइ गायनो थांनाय नोङ हा
थाङाखै
हेलौ खोनाथारालै नेत मोनाखैदांलै नों खोना द' हा नों खोनादो आंनिया मा हा हेल' हेल'
आं खोनाबाय थादों
हेल' हेल' नों खोनाद'
अ आं खोनादोंथ' र'।
हा।
अ खोनादों।
खोनाथारा।
आं खोनाबाय थादों नोंनिखो।
हा।
आं खोनाबाय थादोलै।
आ उ। माइ गायनो थांनाय नामा होनदों। हेल' हा। खोनाखाया। खयदिन जाखो रायलायनायालाय। हेलौ हालाय थांसै जों।
खोनाथारालै।
माइ गायनो फायदों जों ओइ लामब्रैयाव।
एह गायखांबाय। औ। गायखांबाय। हेलौ। ओ गायखांबायना गायखाङाखै होनदों।